नोंथां बेलासिनि गाहामलायनायखौ नोंथां जासिहरबाय
औ गोजोनथोंदां
आ जोंनाहाय दाख्लै बेरायहैनायनि एक्सपिरियेन्सफोरखौहाय सेयार खालामनो हागोन नामा आंथा
औ जागोन दे नोंथां
औ एसे फोरमायना होदो
दावबायनायनि बागै गथाय जिखुनु दिटेल्स दं बेखौनो बुंसै आरो नोंथां
औ औ जागोनथां जागोन
माखासेनि बुंसै
औ जागोन जागोन नोंथां
दा दावबायनाय होनोब्ला जोङो जि जायगा एबा नुफेरै जायगा बुस्थु आरो ना नोंथां बेखौ माने मिथिनो मोनो आरो ना माने मोनसे जोंङो दावबायनो थांब्लाबो गोसोआव गोजोननाय मोनो लोगोफोरजों बे दावबायनो थांङो आरो नोङो नखरनिजोंबो थांनो हायो आरो फरायसालिनि सोलोंथाइनि बागैबो जेराव गोबां बायदिसिना नुफेरै एबा खोनाफेरै जों माबाखौबो नुयो गोंथां
औ नोंथां
बिदिनो जेरै दा मानास हाग्रामायाव गं थसेयारि गान्दा नुयो
औ
बेखौ जों जेरावनो मोनो जिखुनु जोंनि खाथिनि ओनसोलनि बायदि इअरनाव नुनो मोना आरोना नोंथां बिदिनो गोबां माबा दोङ जेरै हाग्रामा जेरै उरां नेसनेल पार्क दोङो मानास दोङो बिदि आरो दा आङो जोंनि साखाथियाव थानाय भुटान हादोरमानि बागै एसे बुंसै आरो नोंथां मानो जों माने बेयाव भुटानाव थांनो थाखाय जोंनो गिबियाव बिसोरनिफ्राय मोनसे पारमिसन बिलाइनांगौ आरो ना नोंथां
औ
औ बे पारमिसन बिलाइ लानो थाखाय जोङो बिसोरनि गेट सेन्टार एबा जायखौ बिसोरो गेटनि मावख'गिरि बुङो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ बेयाव थांनानै जों बेयाव मोनसे खाखोर बिलाइनि मोनसे फारिलाइ मोनो आरो ना नोंथां औ जायखौ जोङो लोगोआव लांफानांगौ जायो आरो जोङो जोङो बेयाव बेरायना थांनानै जों मिथिनो जि बिसोरनि हारिमु। बायदि जोङो मा मा बेफोरखौ मिथिनानै जोङो जोंनि ओनसोलाव फैना बेफोरखौबो गुबुनफोरनोबो फोरोंफैनो हायो आरोना नोंथां। आरोबाव जोङो बै भुटान हादोरनिफ्राय जों जेब्ला गावनि न'सिम फैफिनगोन। अब्ला जोङो बै गेटाव जि होनाय फोरमान बिलाइ
औ नोंथां
बेखौ जों माने होफिननांगौ जायो आरोना बिसोरनो नोंथां औ मानोना बेखौ जों होआबा जोंहा मोनसे गिदिर प्रब्लेमबो जानो हायो आरो ना नोंथां
उइदाउट इन्ट्रि फैयोबाना औ माने रिटार्न औ
आरो नङाब्ला नोंथांनाव एबा फैसानि जुरिमानाबो नांना थायो नोंथां।
औ नोंथां औ
बेबायदिनो जों जेनेबा सुखि हाजोमाखौनो बुंनोसै नोंथां
औ
जेरै दा जों सुखिया हाजिमाव मिथिंगायारि जेरै दंफां लाइफां बेयाव बोहैनाय दैमा बायदिखौ नुनो मोनो। जायखौ नायनानै जोङो जोबोद गोजोननायबो मोनो आरो नोंथां आरो बेनि अनगा जोङो बेनि साखाथि थानाय जेनेबा सुबुं माहारि बिसोरनि जिउ खुंनाय राहा जे माबायसै बिसोरो जिउ खुंनानै थायो। माबायदियै जायो बेफोर गासैखौ मिथियो आरो नोंथां औ
नोंथाङा मालाबा भुटान हादोरमायावहाय थांनानै एक्सपिरियेन्सफोरा माबायदि मोनबो आं दा
औ आं आं भुटान हादोरमायाव थांनाय एक्सपिरियेन्सआव आं माने थांनाया एसे गोबाव जाबोन ना आरो
औ औ
अब्लाबो आं एक्सपिरियेन्स मोनदों जि बिसोरनि जे जायगा। बिसोरो बेफोर जायगाफ्रा एसेबो गुबुंले नङा आरो मानोना नोंथां
औ
आरो बिसोरनि जि नेचार बेफोरो जोबोद मोजां आरो आरो थानाय थानाय जानाय बायदिफोरखौबो आं जोबोद मोजां मोनदों।
अब्ला एक्सपिरियेन्सा बुहुत मोजाङानो जाहैबाय नोंथांना?
मोजां मोनदों आरो नोंथां। अब्ला नोंथाङाबो माबबाफोर बिब्दिनो बेरायनो थांनो एबा दावबायनो थांनो मोन्दों नामा नोंथां?
आं दावबायनो थांनो मोननाया जाहैबाय तेजपुर जोंनि आसामनिनो सिङाव दंङ। जाहैबाय तेजपुरावहाय नोंथां थांदोंमोन आरोखि जेब्ला जोंनाहाय कलेजनि ट्रिप थांदोंमोन ना बेवहाय खेनसे थांदोंमोन आरो बिदिनो अ बेफर फाइभ मान्थस सिगाङावहाय माने थांदोंमोन जोङो थांनानैहाय एक्सपिरियेन्स मोजां मोनबोदों माने बे जायगायावहाय ओरैबायदि आरोखि माने जों मोनसे इउनिभारसिटियाव हाबदोंमोन जोङो माबायाव तेजपुर इउनिभारसिटियावहाय जोङो बे सिङावहाय हाबनानै जों बुहुत एक्सपिरियेन्स मोनबोदों माने जाय जायगायावाहाय बे सिङावहाय ओरैबायदि आरोखि तेजपुर सिङावहाय बेयावहाय कार माने फर हुइलार टु हुइलार बिदि गारिनि एलावउद गैया आरोखि
औ नंगौ नोंथां
माने इउनिभार्स औ थाबायनाय आरो साइखेल आरोखि साइखेल साइखेलजों साइकेल आरो वार्ड थाबायनाय बे मोननैल' माबा दं आरोखि एलउद दङ। बेनि थाखाय माने बेटार आरो एसे आलादा गुबुन रोखो रोखोमनि आरोखि बे इउनिभारसिटिया माने जों गुबुन गुबुन इउनिभारसिटियाव थांबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आयाव थांबाय आरो बेलेग बेलेग इउनिभारसिटि थांबाय जों उदालगुरि जेनेबा कलेजफोराव थांबाय आरो क'क्राझार इउनिभारसिटि थांबाय माने एसे आलदा फिल खालामना फैदों आरोखि जायगाखौहाय एसे आलादा मोनदों आरो जों मानो होननानै बुंङोब्ला औ औ मानो होननानै बुङोब्ला जोंना बेलेग जायगाफोरावहाय माने गारि मथरनि एसे देखायलायनाय जायो। गोदान गोदान गारि मथर बायनानै देखायेलायनाय जायो खिन्थु माबायावहाय बे इउनिभारसिटियाव तेजपुर इउनिभारसिटियावहाय जों नुबोदोंदि माने इसिना देखायलायनाय गैया आरोखि माने गासिबो समान लेबेलनि गासिबो समान आरोखि बिसिना एक्सपिरिन्सा बेनो मोजाङानो माने गासिब गुबुन थाखोनि इदि मोनबोाखै आरो माने बेनि थाखाय मोजां मोन दों माने बिसिनाहाय मोजां समान थाखो गासिबो गोनां गैयै गासिबो एखे थाखोनि आरोखि बिदि देखायनाय जादों आरो बेनि थाखाय मोजां मोनबोदों आरो गुबुन मोनसेथिं जोङो हरैहाय स्टेसु माने मुसुखाफोराव बेरायहैदों
औ थार नंगौ
बेरायनो थाखाय माने गोदोनि राजा महाराजाफोरनि माने बायखोन्दा नेसनफोर दं अनेकनो बेरायबोदों आरो बेराफार बिथिंहाय जों लेसु लेसु बागान दङ ना तेजपुराव
औ नंगौ नोंथां थारनो।
बेहाय तेजपुरावहाय लेसु बागानावहाय माने बिनि लेसुवथ' इन्टारनेसनेल माब एक्सपर्ट माबा जायो नालाय सेल जायो।
थारैनो औ।
बेनि थाखाय माने मोजां मोनदों आरो जायगाफ्रावहाय नों एकदमबारे जोंनि जायगानिफ्रायनो आस आसामनि जेन'बा सिंनिफ्रायनो तेजपुर बायदि जायगानिफ्राय माने जों गुबुन हादोरनियावहाय माबा हरो साप्लााय खालामहरो बिनि थाखाय बुहुत गोग्गाथाव आरोखि खि जायगायाहाय एक्सपिरियेन्सा बहुत मोजां मोनबोदों आरो नोंथां। इदिनो नोंथांनाबो बेलेग जायगाफ्रावहाय बिदिनो आउट अफ स्टेट बेरायनायफोर एक्सपिरियेन्स दं नामा नोंथांना?
औ आंना आउट अफ स्टेट बेरायनायसां गैयानो दोनजायो नोंथां नाथाय आं दा मोनसे बुंहरनो नागिरदों आरो नोंथां जि सोंजि दावबायोना नोंथां
उम।
जों माने जों गिबियाव सानो जे गुबुन स्टेटनिखौ दावबायग्रोोन नामा ओरै साननानै औ जों बेनिख्रुइ जोङो जेनेबा जोंनि सि जेनब जोंनि ओनसोल खाथिनिखौनो
औ।
माने फुल दिडिटेल्स एबा फोरमान लानांगोन आरो औ माने सोरबा बेलेग गुबुन दावबायारि फैबा बेखौनो जे जों फारि फारि खोन्थालांनो हानायनि आरो ना नोंथां।
औथ होमबा एक्सपिरियेन्सा माने दावबायनायनि बुहूत मोजां नाोमबा
औ।
आरो मम नोंथाङा बुंग नोंथां बुंग नोंथां बुं
बिब्दिनो जों जेनेबा आवगायनि दिनावथ' जों बिदि दावबायनायबो नुवामोन आबा मिथिया मोनगोन नालाय नोंथां।
म्म।
नाथाय दा आथिखालनि दिनाव गोबां राहा जाबाय आरो जेरै फर हुइिल्स टु हिल्स बायदिजों जों गोबां बेरायनाय ना नोंथां।
औ। आरो बेनि अनगायैबो जों नुि जायगाफोरखौहाय जों अबेबा म मबाइल आरोअबावबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों नुनाय इसपायार जानानै थांनो गोसो जायोना
औ नंगौ नोंथां।
गोजान गोजान जायगाफोरखौहाय माने जों थांनानैथ' डाइरेक्ट नुहैया नालाय जों जेन'बा फेसबुक फेसबुक जेन'बा इउटुब फोरनि गेजेरजोंहाय औ बेफोरनि गेजेरजोंहाय नुनानै जों थांनाय जायो आरोखि।
औ नंगौ नोंथां बिब्दिनो आरोना नोंथां। दा जोंनि एक्सपिरियेन्सआ बेलेग बेलेग ज आलादा आलादा जायगा लायै जायगा।
औ। बेलेग जायगायावहाय बेलेग बेलेग जायगायावहाय बेलेग बेफोरबायदि आरोखि। ओरैनो नोंथांनाव लकेल एरियायावहाय नोंनि साइद जेन'बा गामि एरियाफोराव गिदिंनायनि एक्सपिरियेन्सफोरा मा मारै?
लखेल एरिया गामि एरिायाव गिदिंनाय एक्सपिरियेन्सफोरा बेयो नर्मेलि जाखायो मानो होनबा बेखौ जोङो हदाय एबा सानफ्रोमबोनि नुबाय थानाय होनजायो नामा मोनसे एक्सपिरियेन्सनो थाया आरो बेयाव
जोंनियावहाय मोनसे जायगा दंथां। अ। मालाबा ससियेल मिडियाफ्राव होआ हायनारि होननाय मोनसे जायगा आरो हायनारि भिलेज माने गामि आरो बिदिनो जोंनि माने जायगानि गामि। माने बयबो बेवहाय दा बेरायनो फैयो आरोखि माने बे जायगाखौ ओरैबायदि साखोन सिखोन ला खियो प्लासतिक मोनसेबो थाया माने अबावबा बटल मोनसे गारनाय नुबा माने एख दमबारे साखोन सिखोन लाखियो आरोखि। औ माने बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोर बेरायनो फैयो दा माने खाथि खालानि लकेल मानसिफोर एसे गोजान गोजान माने जोंनि एरियानि आरो डिस्ट्रिक्टनि मानसिफोर बेरायनो फैयो आरो माने दा इयावहाय। हायनारि भिलेज होननानैहाय दा नाम मोनबाय आरो जोंनि डिस्ट्रिक्टआवनो चिरां डिस्ट्रिक आवनो माने बहुत मोजां जायगायाहाय। ओम नोंथां माने बेरायनो थाखाय एसे जायगा माने गोसोफ्रा मोजां मोनो एयावहाय दावबायहैयोबा माने जायगाफोरखौ साखोन सिखोन नुयोबा आरो।
औ ओम अब्ला नोंथां जोंनियाबोथ' समा जाबाय।
औ नोंथां समा जाबाय होनबा एसेयावनो दोनथ'नायसै ना नोंथां?
औ जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दे।
हेल' नोंथां?
हेल' नोंथां!
औ होनबा कलखौ एसेयावनो दान्नायसै ना नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।